औ नोंथां खोनादों दे नोंथां।
दा बिदिब्ला जोङो एम फौ लाथाखौहाय माबोरै फिसिनाय जायो बे बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना फोर होनो
सावरायनो सावरायनो सानदों नामा नोंथां औ औ आं थ' एसेबां मानि मोनथिया गिबियावनो नोंथाङानो फोरमायग्रोना होदो बे लाथा एम फौ खौ माबोरैहाय जायो बे बा माबोरैहाय फिसियो एसे औ।
ओ बे बे लाथा एम्फौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बांसिनानो बर' आइजो बा आदै मादै बा आयंमोन सिन फिसिनाय खौ जोङो मोनथिना मोनोमोन आरो दा बो जोङो बेखौहाय लानायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ
औ
औ
बे एम्फौ लाथाया इन्दि बिलाइ जानानै थांना थायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ बिदिनो बे इन्दि बिलाइखौ मोनाब्लाथाय बे बियो खा खारुं खारुन बिलाइ होनना बुङो जायखौहाय। बिखौबो होनो हायो आरोना।
औ ओ खायफाहाखो आङो बिदिनो बै ओ था न' जोङो जायखौ था आलु होनना बुङो न' था था बिलाइखौबो थारुन बिलाइ थारुन बिलाइ न' थारुन बिलाइखौबो होजायो होननानै खोना
जायो औ आरो बिदिनो ओ गाम्बारि बिलाइजोंबो बेखौ फि खौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
औ
औ बेफोरबायदिनो बे औ लाथा एम्फौआहाय ओ ओरैनो बेसेसो समनि ओ बे ओ ओ ओ जेनेबा बेसेसो दिननि उनाव बा साननि उनाव देरो बा जाजायो बेखौ
औ बियो बेखौ फेदेरखांनानैहाय औ बियो जे ओइ आदार जाखांनानै देरोब्लाथाय ओ जेनेबा आदा आदार जानो गारोब्ला बेयो गोमोन मान सावनाय होनना बुङो आरो बेखौहाय
औ औ
औ ओ बेयो बिदिनो गोमोन मानसाव बेखौहाय जोङो अजा फैयो होननानैबो मोनथिनो नाय जायो बा गोमोन बेखौ बिदि साय बियो सायाव मानखोलाङो आरो जेनेबा। बिदिनो थोब बियो फिथोब थोबनो थाखाय मानसावो आरोना
औ औ
औ फिथोब थोबनो मानसाब्ला बेखौहाय बे फिथोबखौ थोब थोब होनोब्लाथाय बेखौ जोङो ओ थालिर बिलाइ बा बिदिनो मोखना मोखना बिलाइजोंहाय थोबहोनो हायो आरो बिदिनो बस- थाफोरावहाय बेखौ बे मा होनो थालिर बिलाइ बा मोखोना बिलाइखौहाय होनानै बे गोमोनखौ जोङो बे एम्फौ लाथा गोमोनखौहाय सोनानै दोननाय जायो आरोना
औ औ
बियो बिनि उनाव साननैबा सान हरथामबा हरथाम बा हरनैनि गेजेराव जोङो बेखौ बोखारनानै हायो जिरख'नो हायो आरो
औ अ माने बियो फि फिथोबा हरनै हरथामनि गेजेरावनो माने थोबो आरो ना
औ औ थोबो थोबो होननानै मिन्थिना मोनो आरो औ
बेबायदिनो ओ लाथा एम्फौ न' बे लाथा एम्फौखौ जोङो माबोरैहाय जायो एसे फोरमायना नोंथाङा
औ बे लाता एम्फुखौहाय बिदिनो अनला ओंख्रिबो जानो हायो आरो आरो बे सोंग्रिमोखि गोखै होनो गोखै आरो बेयो बेजोंबो जाजायो आरो बेखौ बे एम्फौ लाथाखौहाय गोरान ओरैनो फ्रायबो जाजायो आरोना
औ
बे एम्फौ लाथाखौहाय गोरान सानोब्ला बेखौ जोङो गिबियाव नो ओ थाव होआलासिनो औ सारायखौ एसे दुंहोनानै मोजाङै दुंहोनानै हाय बेयाव ओ लाथाया बे लाथाखौ एम्फौखौहाय सुना लाग्रोनानै ओ मोजाङै एवना लानांगौ आरो एसे थाव होआलासिनो ओ बेनि उनावहाय बेखौ एसे मोजाङै एवनानै बोखांना लानानै बेखौहाय जोङो बस'नानैबो जानो हायो आरोना नोंथां
औ ओरैनोथ' जोङो नुनो मोनो औ खोनादों ओरैनोथ' जोङो दखानफोरावबो नुनो मोनो आ थिखालाव फाननायखौ आरो ना मासे मासेयैनो औ बेफोरबायदि आरोना
ओ खोनाफैयाखै नोंथांनिखौहाय
हेलौ हेलौ औ
बिदिनो एवना जानायखौ एवना जानो हायो आरो जोङो पियास होनानै बा बानलु होनानैबो जाजायो गोरान एवनायावहाय बिदिनो गोरान एवनानै जानाय जायो आरो
औ बेजों लोगोसे जों
अनला ओंख्रिबो जा औ अनला ओंख्रिजों जानोब्ला बेखौ खारैबो जाजायो आरो बेजोंहाय बा मोखिबो जाजायो जोङो बेखौहाय खारै जानोब्ला गिबियावनो अनलाखौहाय देनानै लाग्रोनांगोन बा जोंनो बे अनलाजों संनोब्लाथाय माइरं नांगोन आरो
औ
औ बे माइरंखौहाय सोमनानैबो दोनजायो एसे समनि थाखाय ओ बिदिनो सुनानैबो औ देनो हायो आरो
औ देनानै बेखौ एवफ्रामग्रोना लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां एवफ्रामग्रोना लाग्रोनांगौ अनला खारैजोंथ' जोङो जानायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो। बिदिनो आं आंथ' बेखौ थास' थास' आथिंजोंबो जानायखौ नुनो मोन नुनो मोनदों आरो ना ओ खायसेखौ बिदिनो थास' थास' बिथ्रि बा थास' बिसुं न' बिथराय जों आंबो माने जानायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ औ
बिदि जायोब्लाबो गोथाव जायो होननानै माने ओ खोनानो मोनदों बेफोरबायदि आरोना
औ औ
हेलौ
औ औ खोनादों दे
बे लाथा एम्फौनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फाबो जायो ओ नोंथाङाबोथ' मोनथिखा गौआनो न' ओ जोङो लाथा एम फौनि बे फिथोब फिथोबफोरखौथ' जोङो खुन्दुं थुननानै गोदोनि ओमफ्रायनो आबै आबौ मोना जोंना आबै आबै मोना आरो ना आबैमोना ओ बे फिथ थोबनिफ्राय खुन्दुं खुन्दुं थुननानै न' ओ थावख्रिजों खुन्दुं थुननानै खुन्दुं लुनानै खुन्दुं थुननानै ओ जि सोंनायखौ नुनो मोनोमोन जेरैहाय जोङो बे हिखौ जोङो मा बुङो ओ इन्दि इन्दि हि न' इन्दि हि बा इन्दि सि होननानै बुङो जोङो जायखौ बे इन्दि सिखौथ' जोङो बे लाथा एम्फौनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबासो नोंथां बेफोरबायदि ओ औ बे इन्दि हिखौ ओ दानोब्लाथ' जोंना बे ओ एम्फौ लाथानि एम्फौ लाथा फिथोबनि गोनांथि जायो नालाय न' बेफोरबायदि माने बिदिनो खुन्दुंखौ ओम इन्दि इन्दि खुन्दुंखौ थुन ओ लुनानै खुन्दुं थुननानै ओ जों जेरैहाय जों दानाय दखना गामसा बेफोरबायदिनो ओ जिखौ जेरैहाय सोङो बा हिखौ जेरै सोङो बेफोरबायदिनो बे खौबो सोंना लानाय जायो आरोना नोंथां ओ इन्दि खुन्दुं होनोब्लाथ' जोंना गोबां बेसेन गोसा होननानै मिथिखायो आथिलावथ' इन्दि खुुनदुंनि जों लांगा दख'ना ओ फास्रा बेफोरबायदिखौ फाननाय नुनो मोन्दों आर'नायाव आर'नाइ जिया आर'नाइ जि बिदिनो हौवाफोरनि थाखाय ओ वेस्कट न' जेराव जोङो सायाव गानग्रा न' बेफोरबायदि माने ओ दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां ओ जोंनाथ' ओ बेफोरबायदिनो इन्दि न' इन्दि जि होननानै बुङोबा जों एम्फौ लाथानिफ्रायनो मोनो होननानै मिथिखायो नालाय ओ एम्फौ लाथानि फिथोबखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबासो नोंथां औ बेफोरबायदिनो एम्फौ लाथा फिसिनानै जोङो एम्फौ लाथाखौबो फाननानै जोङो ओ गोबां मुलाम्फा खालामनानै लानो हायो बिनिबो जोङो ओ जेरै बेफार खालामनो हायो आरोना नोंथां एम्फौ लाथा एम्फौ लाथानि ओ बेसेनाथ' गोबां होननानै जोङो दाबो मिथिगौ ओ गोदोनिफ्रायनो गोबां खामानि आरो दा-दा -दाथ' आरो बांसिनसो माने ओ ओ बारायलांनायखौ जोङो हमनो मोनदों आरो ना बेसेनखौ गोसा जानायखौ हमनो मोनदों आरो ना नोंथां ओ बिदिनो एम्फौ लाथानि खुन्दुंनिफ्राय जोङो दिनै इन्दि न' इन्दि सिनिफ्राय जोङो ओ गोबां ओ जि जोम दानायखौबो नुनो मोनबाय ओ बेफोरबायदि आरोना नोंथां
औ औ
लांगा दख'ना ओ बायदि दानानै बा फासोरा बायदि दानानै आ आर'नाइ बायदि दानानै ओ जोङो ओ गोबां माने हाथाय बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनो नो आथिखालाव
बे लाथा एम्फौ औ लाथा एम्फौखौ थ' जोङो ओ बिदिनो माने ओ बे जोंनि इन्दि न' इन्दि खुन्दुं लुनाय लाथा एम्फौनि अनगायैबो जोंना ओ
औ
ओ एम्फौ लाथा एम्फौखौनो मोनसे ओ जेरैहाय मुगा न' मुगा
औ मुगा
औ मुगा खुन्दुं न' खुन्दुं निबो माने जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो न' जेरैहाय जोङो गावबा गाव माने गाब बानाय गाबहोनानै ओ गाबहोनानै जोङो बे इन्दि हिखौनो बायदि जिगाबनि माने दानो दानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेफोरबायदि आरो ओ जोङो बिदिनो माने जोमग्रा जेरैहाय ओ ओ जोङो जायखौ हिसिमा होननानै बुङो आरो ना हिसिमा माने बेहाय माने गुवार एसे एसे ओ फास स्रानिख्रुइ एसे गुवारसिन जोङो जोमग्रा बानायनानै ओ फाननायखौ नुनो मोनो आरोना बे बेफोरबायदिनो गोबां माने बायदि मैया आगर एरनानै बेफोरबायदि ओ एम्फौ लाथानिफ्राय ओ ओ मोननाय बे फिथोबनिफ्राय ओ जिफोरखौ जोङो दानाय नुनो मोनो आरो ओ बि बिदिनोथ' जानाय जानाय जानायनि बेलायावबोथ' जोङो गोबां माने नुनो मोनो आथिखालाव ओ हटेलफोराव फाननायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि आरो ना दखानफोराव ओ बायदि माने हटेलफोराव बे लाथा एम्फौखौ फाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ
दे नोंथांजोंना समाबो जाबाय औ दे दोनथ'नोसै
दे बिदिब्ला